औ गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थागोन।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हालायनाय बावहनाय थाबाय गिबियावनो। दा जोङो बे समाव बिबारनि सोमोन सावरायनोना।
औ सावराय जागोन।
औ बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो बिबारखौथ' जोङो। गोबां खामानि, फ्राव बाहायो नङासै होनोमबा!
औ, औ,
जोङो बिबारखो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार जोङो मिथिनो हायो बिनि बागै। जोङो मिथियो आरो ओ बबे बिबारखो जों बबे समाव बाहायो जोङो बेखौबो जोङो बुंनो हायो माने जाय बिबारा दिनै गोजा गोमो। बेफोर बिबारखो जोङो माब्लाबा हाबानि समफ्राव बाहायनाय जायो। आरो जाय बिबारा गुफुर ना बे बिबारखो जों जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोमोरलाङोना बेखौ जोंङो बाहायो आरो ना
औ अ अ नंगौ।
गो गोबां बिबार दङ' बिनि बादैबो आङो माखासे बिबारनि मुंखो आङों बुंहरनो गो सो जादों आं मिथिख खौ आं बुंहरगोन। नोंथाङाबो नोंथां मिथिनायखौ उनाव बुंहरनो हागोन ना आंनि मिथिला आंनि मुं मिथिनाय बादिब्ला बिबारा जेरै जाय बिबारा दैयाव बारोना बे बिबारखो जोङो फामि बिबार होननानै बुं बुङो आरोना जोंनि बर' रावआव। फुख्रिफ्राव दैफ्राव रज'ग्रा। फामि बिबार। आरो जोंनि न'खरफोरावहा जोङो बाहायो जेरै मा होनो गलाप बिबार बर' रावआवथ' मा होनबावगोन गलाब बिबार गलाब बिबाराबो गुबुन औ आरो बिदिनो मा होनो ओ सान सान बिबार नैफोरबो
औ औ।
बिबारनि बागै जोङो गोबां बिदि बिबारफोरखो बायदि रोखोमनि बिबारखो जोङो नुनो मोनो आरोना। आरो बिबारखो जोङो जेब्ला जोंनि न' खरफोराव गायोना जोंनि न' खरफोरखो जेब्ला जोङो समायहोनो थाखाय गायो। जोङो बे बिबारखो माने समायना नुयो आरो जोङो नायबाय थानो लुबैयो आरो ना बे बिबारखो।
औ औ अ अ
माने बिबारखो नायनानै। दा ओ एसे बुंहर जागोन मा मा बिबारनि मुंखो मिथियो।
औ। ओ मा होनो बिबाराथ' मा होनो बुंनो थाङोब्ला दलि मोनसे मा होनो समायना मोनसे बान्था आरो ना मि बेहा होनाय आरो। फैनाय बे औ बे मा खालामो औ खोनादों।
दे बुंहरनो हागोन।
औ बिबारा जाहैबाय मा होनो मिथिंगाया होनाय मोनसे समायना बान्था आरोना मिथिंगानिफ्राय जों मोननाय आरो। ओमफ्राय बियो मा बिनो मा होनो जोंनि स थानायखौ ओरैबायदि गाब गोनां खालामो। ओमफ्राय आरो सान्थि खालामो आरो मा खालामबावो बिबारा जोंखौ बि नाय गोजोननाय मोनो आरो बेहाय बिफाङाव जोङो बिफाङाव बिफां हिसाबै जों नुयो आरो बेवहाय जोङो बिबारनि महर जाथाय गाब बेफोरखौबो जोङो एखे नुवा आरो ना गुबुन गुबुन नुनो मोननाय जायो आरो। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गलाब बिबारजों ओ पामि बिबारजों आलादा आलादा आरो बेबायदिनो सान बिबार गेन्दा बिबार बिबार गासिबो मा होनो जेरै सेवालि बिबार गासिखौबो आरो आलदा आलदा रोखोमै गाब बाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो ओमफ्राय ना मा होनो बिबाराहाय बयजोंबो मोजां मोनजायो अनजायो माने बिबारखौ नुनानै रावबो रागा जोंनि बेबायदि जानो हाया आरोना मानो हो मोजां मानो होनो होनब्ला बेहा ओरैबायदि समायना महर दङ' आरो बेजों लोगोसे बेनावहाय बिराद मोजां मोदोमनायबो फैयो आरो। ना बिबारफोराव ओमफ्राय बियो बेखौ मा खालामो औ औ। बिबारफोरखौ जोङो न'फोरखौ साजायनायाव मा होनो ओ बिबार बागान बानायनायाव फरायसालियाव आरो मा खालामो मन्दिर इसोर सिबिनाय बायदिसिनायावबो जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय मा खालामो औ मानसि फोर मा खालामो बिबारखौहाय जोङो ओ गावनि मोजां मोननाय गावनि खुसि खुसि मोननाय ना एबा जाय जायखौ थाफाबा खुसि मोनो आरो सनमान होनायाव बिबार होनानै बिबार बान्था होनानै मान होनाय जायो आरोना औ मान होनाय जायो आरोना ओमफ्राय आरो
जोंनि जायगायावहा जबा बि बिबारा गोबां गाबनि दङ' आरोना।
औ।
जबा बिबार ओ गोजा गोजा दङ' गोमो दङ' गुफुर दङ' आरो बिदि बिदिनो ओ गलाबनि फाथ्ला एसे नैबेबायदि खामानि जबा बिबारखो आं नुनो मोनदों आरो जोंनावबो दङ' बे बिबारा आरो ओरैबायदि माने समायखायो मोजां मोजां नुयो जेब्ला बारोना बारनायाबो थाद'नाय गैयाजासे बिबारा बारबाय थायो आरोना। दा बे बिबारखौ नुयोब्लानो एसेब्लाबो जोंनि दुखुफ्रा खारो बिबारखौ बायनानै जों मोननो गोजोननाय मोनो। आरो जोंनि न'खरफ्राव ओ फांसेब्लाबो बिबार बारग्रा बिबार बारग्रा बेबायदि बिफाङा थानो नगौ समायो आरो जोंनि आबहावाफोराबो माने बिबार थायोब्ला बिबार बागाना थायोब्ला माने मोजां जायो आरो।
उम उम नंगौ नोंथां' बुंनाया नंगौआनो औ औ उमफ्राय ओमफ्राय आरो बिबारा मा खालामबावो जोंनि मिथिंगायावहाय ओरैबायदि मोनसे हेफाजाब होयो आरो ना। जायनाखि मा होनो बाराहाय फिथाइबो होयो बेगर बो होयो आरोना जायनाखि बेयावहाय मा होनो सिखिरि बेरे बायदिसिनाफोरा मा होनो बिबाराव थ थांनानैहाय मा होनो बिबारनि माबाखौहाय हारिखौहाय बारायनानै होयो आरोना जायनाखि मा होनो बिबार खौ आर्जिनायावहाय बारायनानै होयो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जों मा नुनो मोनबावो जोङो बिबारखौहाय गुबुन गुबुन बोथोर एबा गुबुन गुबुन माबायावहाय मा होनो बोथोर लायै बोथोर मा होनो आलदा आलदा रोखोम खोमै बारनाय नुयो आरो जेरै जों माखासे बिबारफोरखौ उदां बोथोर बोथोराव बारनाय नुयो आरो माखासेया मा होनदों फुरा माने बोसोरसे मा बोसोरसे एसेमहालागै बारबाय थायो आरो मफ्राय मा नुयो औ औ जेब्लान बै बिबार बागानाव बेहाय मा होनो गोबां समायना समायना रोखोमनि बिबार थायो अब्ला बियो समायना खालामनायजों लोगोसे मा खालामो गोबां दाउसिन दाउला खिरि बायदिसिनाखौबो गावनिथिंहाय बोहरनानै लायो आरोना। आफ्राय बिबारामा खालामबावो जोंखौ गोबां खामानियावहाय बाहाय होयो आरो। जेरै माखासे बिबारफोरखौ जों मायाव खालामो ओ जेरै जों माखासे बिबारफोरखौ मोदोमग्रा बिबारफोरखौ मा होनो सेन बायदिसना मोदोम मो ग्रा बायदिसिना पारफिउम बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय मुलियावबो बाहायो आरो बेथ' बे जों समायनायावथ' समायनाय समायहोनायावथ' समायनाय जों बाहायहोखायो ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो माखासे बिबारफोरखौहाय मा होनो जोङो हाबा हाबायावबो जों साजायो। मा होनो माखासे फोरबो फालि खुंनायफ्राव जों बाहायो जायनाखि बेफोरो जोंखौहाय मा होनो जोंनि जिउआवहाय रंजानाय आरो समायना लाबोयो आरोना। ओमफफ्राय मा होनो ओ बिबाराहाय मा खालामबावो जोंखौहाय मा होनो ओ जेराव खि बारा मानो जोंखौ जेब्लायबो सान्तथि लाबोयो आरो ना।
आरो सान बिबारनि बागै आं बुंनो सानबाय सान बिबारखौथ' जों गुबुन जायगायाव आबादबो आबाद बायदि माने मावो होननानै मिथिदों। मफ्रायबो माने थाव थाव दिहुननाय जायो बेखौ जों मिथिनो ह हायो बे बिबार बिबारा ओरैबायदि माने समाय होयोबो जोंनि न'खरफोराव थायोब्ला जोंनि सिलाफ्राव थायोब्ला समानिबो आरो बेजों लोगोसे बे सान बिबारनिफ्रायबो बिदि मोनसे थाव थावखौ दिहुननाय जायो। गुबुन जायगायाव बे बिबारनि बा आबाद मावहानै जों मिथिनो मोन्दों आरोना।
उम उम।
जों मिथिनो मोनदों दा जोङो होनोब्ला ज बिबाराबो जोंनि थाखाय गोनां खामानियाव बाहायजायो आरो बेखौ जोङो मिथि
औ औ मिथिनो हाबाय औ औ दानिया मा होनो ओ समाबो जाबाय नोंथां मा होनो बिबारनि सोमोन्दै बेखिनियाव रायलायनानैनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथों।
बावहरबाय।
उम उम। बे माथो जाथ'वाखैलै मा होनो